औ हेल' नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादोंं औ
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिमबो
नोंथां हेल' खोनादों ना हेल' औ नोंथाङा ओ नोंथाङा सङो ना
औ सावरायनो हागोन औ औ खोनादों
औ नोंथां औ जोंङो
नामा
औ जागोन नोंथां औ खोनायाखै नामा
ओ आंनि आबादनि सायाव सावरायनोसै बिदिनो जोङो माइनि आबादखौनो सावरायग्रोनोसै नामा
औ जागोन दे नोंथां औ
औ
सावराय जायो
औ नोंथां आंनि आंनिखौ मोजाङैनो खोनानो हादोंना
औ खोनादों औ
खोनादों औ ओ बिदिब्ला आबादखौ जों माबायदि मावो नोंथांनिम फोरमायना हो हेलौ खादोंंना नोंथां ओ जोङो जोङो औ खोनादों हेलौ औ औ खोनादों ओ माइनि आबादखौ जों मावनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांग्रोगोन जोङो माइ गाय ग्रा
नंगौ नंगौ
आइजौ जि बायदि रोखोमनि माइ गायो आरोना जोङो खोनादोंना औ जों
औ खोनागासिनो औ
औ माइ माइनि आबाद मावनो थाखाय जोङो माइ माइज्लि नांग्रोगोन नालाय जों बे माइ ज्लिखौ जोङो थयलायाव सोमनानै हाय ओ दैयाव सोमनाय जायो आरोना सोनानै जोङो बेखौ औ साननैनि उनाव बा हरसे सानसे हरसे बिनि ओ गेजेराव जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै दोननाय जायो बोरियाव
औ
अ औ आरो जोङो बोखांनानैहाय जोङो दैखौ सरग्रोनानै लानाय जायो सरखांनाय उनाव जों बेखौ न' लानानै थाङो जों न' लानानै थांनानै जों बेखौ हायाव लखबग्रोनानै दोननाय जायो जेब्ला जों हायाव लख बो अब्ला जों बेखौ दै सारस्रो सारस्रो होनानैहाय होनाय जायो आरो ना आरो जों बेखौ थालिर बिलाइजों जों एबा ओ थास' बिलाइजों बेखौ खोबनानै दोननाय जायो अब्ला जोङो माइनि गाजाखौहाय बेरनाय नुनो मोनो आरो ना आरो औ बे खौ फोनो थाखाय जोंनो दुब्लिखौ हाल एवग्रोनानै लानाय जायो आथिखालावथ' जोङो ट्रेक्टरजों हालेवो गोदोहायथ' जों ओ नांगोलजों एबा मोसौजों सो हालेवनाय नुनो मोनोमोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
नोंथांमोननियावबो बिदिनो ट्रेक्टरजों हालेवो ना मोसौजों हालेवो
ओ जोंनिथिंथ' दायो ट्रे ट्रेक्टरजोंनो मइेनलि हालेवनाय जायो आरो ना माने मोसौजों ओ हालेवला आरो गोदोनि बायदि हालेवनायखौ नुनो मोनला ट्रेक्टरजोंनो हालेवजोबो आरो औ
बिदिनो जोङो फास्स्टावनो सामार होनानै सामार होनायनि उनाव जोङो बेखौ हाग्राफोरखौ थैहोग्रोनाय जायो बिदिनो होनायनि उनाव सामान होनायनि उनाव जों खारायनाय नानैहाय जोङो मै होनानैहाय दोखो दोखो खालामनानैहाय लानाय जायो। आरो बे हाब्रुखौहाय एसे थामजि मिनिटसोहाय एसे दोन खाथ'नानै इसे ओ जेब्ला माइआथ' ओ बिदिनो गोलो गोलोबाथायथ' हा सिङावहाय हाबलांगोन ना अब्लासो जोङो फुनो थाखाय खस्थ' जायो खस्थ' जायो नालाय जोङो एसे दिनैहाय माया सायावनो थाथों बिदि खालामनानै जोङो थामजि मिनिटसो दोननाय जायो आरोना बिनि उनावहाय जोङो माइ खौ मुथा मुथा लानानैहाय सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ हासारबो हासारबो होनाय जायो बिदिनो ओ आथिखालावथ' गोबां हासार बाहायो जेरै पटास फोर खौ बाहायो आरोना ओ औ गोदोथ' जोङो आलि एविनि सिगाङावनो जोङो गोबोर हासारखौ होनानैहाय एवनाय
नुनो मोनदों आरो औ नंगौ नोंथां हेलौ
औ खोनादों ना
औ औ खोनाबाय नोंथां औ
दाम ओ दानसे खवसे बा दाननै बि बिदि दोननानैहाय जोङो फुनो होयो जेब्ला फुननो हानाय जायो अब्ला जोङो गायनो थाखाय हाखौबो हालेवनानै लानाय जायो बिदिनो ओ माइखौ फोनाय बायदिनो जोङो ओ दुब्लिखौ आलेवग्रोनानै लानाय जायो सामार होयो आरो खारायो बिदिनो बिदिनो ओ हालेवना लानायनि उनाव जोङो माइखौ गायनो थाखाय बा खोथियाखौ गायनो थाखाय जोङो फुग्रोनानै मुथा मुथा खानानै लानाय जायो आरो ना ओमफ्राय आरो बेखौ गायनाय जायगायाव लांनानै जों गायो आरो आरो बिदिनो जोंनाव ओ खााथि खासा फोरबो फैयो बे फोरबो खौ जोङो ओ फालिनाय जायो बे फोरबोखौ फालियोब्ला जोङो बिदि मानियो आरोना जोंनि माइ आबादा मोजां जाथो बिदिखौ माइ फालियो मानिनानै बा जोङो फालियो आरो
औ नंगौ नंगौ
आरो बिदिनो मास मोनथाम बा दानथाम ओ नि गेजेराव जोंनि माइया मोनो मोनोब्ला जोङो बेखौ आथिखालावथ' मिसिं ओंखारदों नालाय जोङो बेखौ माय मिसिंजोंसो हायो ओ जोङो खासि लानानै बा मानसिया खासि खासि लानानै जोङो हानायखौ बा हायानो आथिखालाव हो ओ दानिया मेसिंजोंसो हानायखौ नुनो मोनो बिदिनो मेसिंजों हानानैहाय जोङो जों नि नखरावहाय ओ ट्रेक्टरजों लाबोयो आरोना आरो बेनोखौनो जोङो बा बाख्रियाव सोनानै दोनो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो जोलैनो थाखाय दोननाय माइखौ जोङो आथिंजों नाग्लिनानै बा मोसौजों नानानै ओ दोननाय जायो जोङो बेखौ फाथोनि बस्थायावनो सोनानै दोननाय जाखायो
औ नंगौ नोंथां
दुलियावबा दुलियाव दोननाय जायो आरोना
औ बा बाख्रिफोराव
औ नंगौ एस्ट्रायैहाय दोननाय जायो बेखौ मिसिंजों सौ नारनाय ना मेसिनजों नानाय बा मेसिनजों हानायखौ जोङो दो दोनलानाय जाया आरो ना माने बिदि मिसिनजों एबा मिसिनजों ना एबा मिसिनजों हानाया बियो गाजा बेरा होननानै बा माबेबा मबेबा माइआ गाजा बेरा बिदि बिदि जायो होननानै जोङो बेखौ मायग्लिनो होनाय जाया बा बै आथिंजों नानाय बा मोसौजों नानायखौ जोङो अ एक्सट्रा दोनो आरोना
औ नंगौ नोंथाङ
दाउ नोंथांमोननियावहाय माबायदि ओ माइनि आबादखौ मावो एसे फोरमायनो हागोन ना
औ नोंथां ओ जोंनियावबो नोंथां बुंलांनाय बादिनो माइ आबादखौ खालामनाय जायो आरोना जेरै नोंथां बुंलांबाय जे माइ जेरै जों माइ खोथिया फोनो थाखाय जोङो माने सिगाङाव थाखानाय बा गोदोआवनो थाखानाय माइखौ जोङो सोमना दोननानै बेखौ माइज्लि हिसाबै मावज्लि बुंनाय जायो बेखौ ओमफ्राय बिनि उनाव बे माइज्लिखौ जोङो ओ नों नोंथां बुंलांनाय बायदिनो बिदिनो ओ फाथो बा फाथो नङा माबा मा होनगोन थास' बिलाइ बा ओइ थालिर बिलाइ बिजों खोबनानै गाजा बेरहैयो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो बे बेखौ माने दुब्लिखौथ' जों हालेवखानांगौ ना माने नङाब्लालाय बोरैथो गायनो औ बेखायनो नोंथां बुंलनाय बाय बिदिनो बेखौ हालेवनानै जोङो बेलासेफोर बा बिदिनो बेलासे समफोराव माने फोनायखौ नुनो मोनो आरो ना माने गारस्रा गारस्रा होननानै माने हाखौ मोजां खालामग्रोना ग्रोयो आरोना माने खोथिया फोनो थाखाय ओमफ्राय बेखौ जोङो फोयो ओमफ्राय दा बियो जेब्ला बेथ' ओ फोखांनायनि उनाव बेखौ जोङो खोथियासो होननानै होनना बुंनाय जायो बे खोथियाखौनो जेब्ला फुजानाय महराव फैयो अब्ला दा जोङो मा होनगोन हाखौ फार्स्टआव हालेवग्रानना लासिगोन आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बर' होना बा सामार होना बिदिनो मोनथाम खेबनि जायो नालाय खाराय माबा हालेवनाया लास्थाव बर' होनाय जायो जेराव जोङो माने गायनोसै थाखाय रेडि खालामनाय जायो आरो हाखौ बा बेफोर गासिबो ट्रेक्टरजोंनो खालामनाय जाया आरो जोंनिथिं माने नांगोलखौथ' एसेबां बाहायबांला नाल माने लावखारफोरबो नुबांला दानि जुगाव
औ नंगौ
औ बिनि थाखायनो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनानै बेखौ खोथिया फुनानै आइजोफोरनि हेफाजाबै गाइयो आरो नोंथांमोननिथिंलाय आइजोफोर गायो ना हौवाफोर गायो माइखौ
औ जोंनाव आइजोफोरानो गायो जोंनावबो आरो आलिखौ जोङो ओ हौवाफोरजों खोनाय जायो आरो
औ औ नंगौ जोंनिथिंबो बेयो ओमफ्राय खोथियाखौबो जोंनिथिं हौवाफोरा फुयो ओमफ्राय फुनानै माने बिदिनो फुखांनायनि उनाव माने गायनो थाखाय रेडि खालामनानै होयो आरो ओमफ्राय जेब्ला जोङो माइ गायखाङो अब्ला जोङो मोनसे फालिनाय जायो माने फरब हिसाबै माने हालदांख्रा होनना बुङो। बुंनाय जायो बेखौ माने औ नोंथांमोननिथिंबो फालियोदां माथो। औ जेराव जोङो माने दुब्लिनि हाबाफोरा जोबस्रांबा अब्ला जोङो बेयाव बिदिनो जमा जमा साव सावरि जायो बेखौ होननांसिग आरोना माने सावरि जानानै जोङो बेखौ जेराव माने हाब्रु फोनलानायफोर खौ बिदि नुनो मोनो आरोना बे हाल जांख्रायाव।
औ बेखौ गसा लानाय होननानै बुङो नामा?
औ औ औ नंगौ नोंथौ ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला माइया देरो बेयावथ' माबा होनांखागोन मा होनगोन हासार होयो। माने एम्फौफोर जायैनि थाखाय जोङो पटास हासार बा इउरिया हासार बेफोर औ बेफोरखौ होनाय जायो आरो ना ओमफ्राय बिनि ज जेब्ला माइआ हाजानायसिम जासिगोन अब्ला जों बेखौ मा होनगोन मोनब्ला जों बेयाव बेखौ जोङो मानसिजोंथ' हानाय जालालै दानिया जोंनिथिं दानिया जोङो जोंनि माने जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा मेसिनजों बाहायनाय नुनो मोनो आरो माने खम माने खम खरसाबो जायो। होननानै बुंनाय बुङो ओमफ्राय खम टाइमावनो टाइमनि गेजेरावनो माइखौ हानानै हाजोबनो हायो आरो ना मेसिन मेसिना बेखाय मानसि बाहायला आर ना मेसिनजोंनो हाजोबनाय जायो। ओमफ्राय जों बेखौ नानायाबो सिगाङाव नांगोलफोरजों नांगोलजोंथ' नङा र' माबा मोसौजों नायोमोन दानिया थ' मोसौखौलाय माथो नाबावनो दायो बेनिखायनो मेसिनजोंनो गासिखौबो मावजोबो आरो ओमफ्राय बे मेचनजों बे मेचिनजों मावखांनायनि उनाव जों बे मेचिन मा होनगोन बे माइखौ जोङो बाख्रिफोराव सोना दोनसिगोन आरो ना
औ नोंथां
बाख्रिफोराव सोना दि बेखौनो जोङो नेक्स्ट इयारनि थाखाय दिन्सिगोन आरो जासिगोन बा बोसोरसेखौ बेजोंनो उदै सुफुंलांसिगोन आरो
औ नोंथां नोंथां जोंना समावबो जानानै फैबाय जोङो कलखौ दाननोसै नामा?
औ औ जाथ'बाय दे नोंथां औ दे गोजोन्थों।